हेलौ
औ खोनादो नोंथां खोनादो औ औ खोनादो
दा बिदिब्ला नोंथाङा थाना होदो दे बैसागुुनि सोमोनदै से
औ नंगौ नोंथां जोंनाथ' बैसागुआ बर'नि मोनसे मोनसे एंगायारि एंगारहायै फोरबो मोनसे बा जोंनि बर' हारिनि मोनसे गोथार फोरबो जों बे बैसागु बोथोराव बयबो गामि गामि बा नखर नखर हाबनानै रंजानाय जायोबा जोङो बैसागु बोथोराव साफ थांनानै जोङो मोसाखांनानै नखरनि सुबुंफोरखौ बोर होबोनाय जायो बिनिफाय बैसागु बोथोराव जों बयबो खौसेथि बा रंजालायो बिदिनो बयबो माने ज' ज' सेंग्रा सिख्ला बोराय गासैबो रंजायो मोसायो ओमफाय बिदिनो माने मो खांनायनि उनाव जोङो बयबो जयै माने पारटि जायो पारटि जायोनो होननांगोन ओमफाय बि बिदिनो माखासे बैसागु बोथोरफोराव जोङो बयबो जोंनि बर'नि माने गाननाय जोमनाय गामसा दख'ना बिदिनो हिनजावसाफोरा दख'ना गानबाय बेनिफ्राय हौवासाफोरा गामसा गानबाय बिदिनो माखासे बर'नि माखासे फोरबो फोरबोआव जोङो बैसागुआव बिदिनो हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बेखौ जोङो खालामनाय जायो बा जोङो रंजानाय जायो नोंगौ नोंथां जोङो माने
बैसागुआव जों साफ्रोमबो माखासे गाबा गावनि मेथाइ खनखानाय बिदिनो मेथाइ माने बनायनानै दोनखानाय बिदिनो बायदि बायदि
मेथाइफोरखौ खालामनानै जोङो बैसागु बोथोराव जेरै जोङो जंखायलायनायबो मेथाइ खनो बिदिनो माखासे बायदि बायदि मेथाइफोरखौ लानानै जोङो बैसागो बोथोराव रंजानाय जायो आरो नोंथां नोंथाङाबो एसे फोरमायदो
ओ नोंगौ बैसागु होनोब्लाथ' जों जोंनि मानसिफोरनि थाखाय जोबोद मोनसे ओ गोसोआवनो माने फुरा फुरथि जाखांखायो आरो होननानै बुङोब्लानो जोंनि मानसिफोरनियाव बैसागु
औ औ नोंथां नंगौ माने जोंना बैसागु बोथोर सफैनाय लोगो लोगो साफ्रोमबो बोराय, गथ', सेंग्रा, सिख्ला, बुरै, दाउसिन दाउला बिफां लाइफांफोराबो माने बयबो माने रंजानो माने जायो बा दंफांफोराबो गोदान गोदान बिफां खिलियो खिलियो बिदिनो माखा खासे रंजायो मोसायो। आंथ' बैसागु बोथोर सफैनाय लोगो लोगो बिदिनो रंजायो मोसायो नोंथाङा मोसागोना मोसाया बैसागोआव?
मोजां मोसायो गामिनिनि बयजोंबो
उन्दै गेदेर जोंबो ज' ज' गामिनि न'खर न'खर बैसागु होनना बुङोब्ला बहुद इन्टारेस्ट मोनसे फोरबो आरो फ्राय आरो ओ रंजा रंजाथाव बोथोरानो गैला बिनि बैसागुनि बाहेरा
औ नंगौ नोंथां
ओ रंजानायाव लोगोसे बिदिनो जानाय लोंनाय खोनादोंना नोंथाङा?
औ होनोमबा दोनथ'जासिगोन खोमा नोंथां दिनैनि सावरायनाय हाबाफारिखौ
औ